अ हेलौ नोंथां औ खोनादों नोंथां।
नोंथांनियाव आं फंनैसो जानाय लोंनायनि बागै फोरमायनो सानदोंमोन।
औ औ फोरमाय जागोन दे नोंथां।
ओ ओरैनो नोंसिनि ओनसाव मोननाय मैगं थाइगंनि बाग गै फोरमायनो हागोन नामा?
औ फोरमाय जागोन। दाथ जोंनि ओनसोलाव मोननाय मैगं थाइगंफोरा जाहैबाय जेरै आलु बिलााहि बान्दाकबि आरो फुलकबि, लेस्रा,
औ
खा आरो थाइस सुम जेरै भेेनदि हल बायदि बायदि। रोखोमनि जों मोननो थांङो नङा होमबा नोंथां?
नोंगौ
थिग बेबादिनो दा मैगं थाइगंफोराबो खायसे खायसे मैगंखौ खायसे खायसे बोथोर लानानै जों गाय नो हायो नङा होनबा जेरै हाय आलुखौ मेसें बोथोराव जेरै हाय बेसरखौबो मेसेङाव गायनाय जायो जोङो आरो दा दैज्लां बोथोराव जों गायनो हायो। जेरै जिंखा भेन्दि लेस्रा बायदि बायदिखौ दैज्लां बोथोराव मावनो हायो नङा होमबा?
औ हायो।
थिग बेबादिनो दा जोंनि ओनसोलाव गोबां बिबांनि मैगं थाइगं आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो। आ गोबां बिबांनि गोबां बिबांनि आबाद मावनानै मानसि एबा सुबुंफोरा गोबां रां खामायनो हा-हायो नङा होमबा?
नोंगौ।
मैगं थायगंनि आबाद-आबाद फालांगि मावनानैनो गोबां सुबुङा न'खर सलायलांनो हायो। गावनि न'खरखौ गावनि न'खरनि सुबुंफोरनि आंखालखौ सुफुंनो हायो नङा होमबा मैगं थायगं गायनानै। औ थिग बेबादिनो मैगं थायगं गायनांगौ मानो होनब्ला मैगं थायगं गायोब्ला रा रासायनारि हासारखौ बांद्राय बाहायालासिनो जिबायारि हासारखौ जों बाहायनाया मोजां नङा होमबा मैगं थायगं गायोब्ला। थिग बेबादिनो जों जिबयारि हासार बाहायोब्ला जोंनि देहानि थाखायनो मोजां मानो होनब्ला जिबयारि हासार बाहायोब्ला जोंनि देहायाव जेबो जेबो माने बेमार आजार जायि सोमजिहैयो आरो
अम औ नंगौ आं नोंथांनियाव फंनैसो सोंनो नागिरदों नोंथाङा बुंनो हागोन ना
औ औ औ देलाय सोंलाय
हेलौ
औ खोनादों नोंथां औ औ हेलौ
खौ फाननानै माबायदि मुलाम्फा खालामनो हायो बेखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना
औ हागोन मैगं थायगंखौ जों फाननानै गोबां रोखोमनि मुलाम्फा खामनो हायो जेरैहाय जों मैगं थायगं आबाद मावनानै जों फालांगि खामनानै जों बायदि रोखोमनि मुलामफा-मुलाम्फा खामनो हायो जेरैहाय जोंङो से-से बिगा आलु गायनानै जों बायदि रोखोमनि मुलाम्फा मोननो हायो जेरै से बिगा आलुआव जोंङो
औ
नैजि थामजि मनसो जों आलु मोनो नङा ओमबा थिग बेबादिनो ओ नै बिगा लेस्रा गायोब्ला जोंङो गोबां बिबांनि रां मोननो हायो। मोजां जायोब्ला
अम औ नंगौ नों
दङ आरो मुलाम्फा माने मुलाम्फायाथ ओरैबायदि जों मैगं थायगंनि आबाद मावनानै जोंङो न'खर गावनि फिसाफोरनि सोलोंथाइ लानाय बायदि बायदि न'खरनि नांगौ जानाय आंखालफोरखौ जों सुफुंनो हायो नङा होमबा नोंथां औ थिग बेबादिनो जों नांगौ बिबांनि मुलाम्फा मोनो आरो दा आं नोंथांखौबो मोनसे सोंथि सोंनि नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना आंनो
औ हागोन सोंदो
औ औ नोंथां नोंथांमोनथिं मैगं थायगंथ गोबां गायखायो नङा होमबा।
औ गायो
औ ओरैनो दुब्लि फोथाराव गायोना ना ओरैनो दैमा सेराव गायनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना
फोरमायनो हा गोन जेरै ओ बान्दा कबि आलु बेफोरखौ दुब्लियाव गायनाय जायो ओमफ्राय एसे दैमा जिंआव गायो। बाबो मोजांसिन जायो आरो। आरो मैगं थाइगंनि बिबाङा ओ दैमाज जिङाव गायोब्ला मानो मोजां जायो होनोब्ला दैमानि बुखांना लाबोनाय हासारफोरा बे मैगं थाइगंआव नांगौ बायदि मोनो।
नंगौ नंगौ नोंथां।
औ
दा नोंथाङा आरो मोनसे सोंथिबाव।
नों-नोंनिसिम मोनसे मोनसे सोंथिबाव आंनिफ्राय। औ मैगं थाइगं गायोब्ला नोंथांमोना मोसौजों हालेवोना ना ट्रेक्टरजों हालेवो? फोरमायलाय
मैगं थाइगं गायोब्ला दानि जुगावथ ट्रे क्टर जोंनो एवनाय जायो। आगोलो मोसौजों एवलानानैबाबो बो ओ हा-हालेवोमोन बा आबाद मावोमोन। दानि जुगाव ट्रेक्टरजोंनो एवनानै मावो।
औ नंगौ नंगौ दा नोंथाङा मा मैगं जानानै बांद्राय मो साबसिन मोनो ओरैनो?
मैगं फोरखौथ जेरै अनला खारैया जोंनि थाखाय फेभरेट। आरो नारजि जिजों अमाजों
औ औ औ औ नंगौ नोंथांमोननिजों हाग्रानिफ्राय मोननाय मोननैसो मैगं थाइगंनि नाम बुंनो हागोन ना नोंथाङा।
मा होनदों खोनायासै? मोजां बुंफिनलाय
हाग्रायाव मोननाय मैगं थाइगं मोननैसोनि मुं बुंनो हागोन ना नोंथाङा?
औ हागोन हाग्रायाव मोननाय मैगं थाइगंफोरा जेरै दिंखिया थास मानि मनि गुथा त्रा माइसुन्द्रि।
औ
बेफोरखौ मोननाय जायो आरो गोबां दंबावो ओ जेरै धनन्द्रा धलुंफुल हेलाइसि। ओमफाय सिब्रुथ बिबार बेफोरखौबो मोननाय जायो
नंगौ नंगौ थिगानो दङ। दा नोंथाङा मैगं-थाइगं स- संनोथ रोंखागौ जानांगौ नङा होमब
औ रोंगौ।
औ नोंथां ओ बिलाथि आरो आलुखौ माबादि सङो नोंथाङा मिथिगो ना?
औ मिथिगौ। ओ आलुखौ इसे हानानै एव फ्रानग्रोनांगौ ओमफ्राय एसे गोदौ होनानै आलु आलुयोब्ला बिलाइखौ हानानै बेयाव गारसोमना हरनांगौ अब्लानो बिलाहि आरो आलुनि ओंख्रिया जायो।
औ औ औ। ओरैनोथ' बाजाराव गोबां बिबांनि मैगं-थाइगं मोननो हायो नङा होमबा नोंथां?
औ हायो नोंथां।
औ दासान्दै मैगं गंनि माबाखौ दामखौ नोंथाङा बुंनो हागोन नोमा आंनो बेसेबां बेसेबां थांदों माबे मैगं-थाइगंनि दामा बेसेबां एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ आलुनि बेसेना स सेरसेयाव नैज जि रां। आरो मालाबा थामजिबो जायो। हाथाय लाना हाथाइ बेसेना बाङो ओ जेरै दा दैज्लाङाव इसे बांगोन बेसेना ओमफ्राय ओ बे जिंखाफोरनि बेसे सेेनाबो जि ब्रैजिखौनो हमजायो
औ औ नंगौ।
मालाबा बाजिबो मालाबा दजिबो इदि बेबायदि जायो आरो बेसेना
औ जायो जायो।
आंनि बेसेनाबो बिदिनो मालाबा नैजि मालाबा ब्रैजि बेबायदि सोलिबाय थाखायो आ
जायो जायो औ औ औ नों
नोंथांनियाव आङो फंनैस से सोंथि सोंनि नोंथाङा बुंनो हागोन
औ औ सों सोंजागोन दे औ खोनादों नोंथां सोंजागोन दे
हेलौ
हेलौ औ औ खोनादों नोंथां
थां
औ खोनादों
हेलौ गोजोनथों नोंथांजों रायज्लायना आं गोजोननाय मोनबाय हेलौ